हेल'।
औ खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
औ औ ओ बैसागोनि बागै रायलायनोसै होमब्ला ना औ औ नोंसिनिखिजा बैसोगोआ माबायदि खुङो एसे खिन्थानो हागोन नामा?
जोंखिजाय बैसागुआ आगोलो ज' ज' बिदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो ज' जानानै खुंनाय जायोमोन आरो नाथाय दा बिदि खुंलिया आलदा आलदा गावबा गाव जानाय जाबाय
औ औ बिदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो जायो दा दामाने जों गोदो बोराय सेंग्रा गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' जाना मोसायोमोन आरो औ दानि जुगाव जों बांसिन गोदोनि बायदि बिदि खाम सिफुंलानानै मोसानाय नुला आरो ना जोंङो दा बिदिनो बक्स लानानै मोसायो सोरबा सोरबा सोरबा बिदिनो मबाइल लानानै मोसानायफोरखौ बांसिन नुलाबायो
औ नंगौ
ओमफ्राय ओमफ्राय आरो ओ
नोंसोरनिथिं बैसागो बागै जेनबा गिबिफोराव बैसागोनि गिबि सानखालिफोराव मा खालामो नोंसोरनिथिं?
जोंनिथिं बैसागुनि गिबि सानखालि फुङावहाय दुगै दोलोमै गिदिरफोरनियाव बोर लाग्रोयो बोर लानायनि उनाव मोसानो ओंखारो
जोंनावबो बिदिनो जोंथिंथ' बैसागोनि जों जेनेबा बैसागोनि सानसे सिगांथ' जोंना मोसौ बैसागो जायो नालाय औ मोसौ बैसागोआव जो एदिनो फुङावहाय मोसौफोरखौ एदिनो जोङो हांगारजों थाव लगायनानै जोङो कालार फुनग्रोयो फास आवनो फाग्रा सिख्रा कालार फोनो एनिउनावहाय बेनिनावहाय जोङो एदिनो देग दिग्लिटि बिलाइ आरो बिदिनो फानथामाव माबाबि सारनानै मोसौखौ थुखैलाङो थुखैनो लाङो आरो ना। दैमाफोराव दाज दानि जुगाव दैमा बारा गैला नालाय जों न'आवनो दुफैनानै ओम न'आवनो थुफैनानै जोङो मोसौखौ फोथाराव लाङो आरोना होनानै। दिगलिटि बिलाइ जो बुयोबो बिदिनो ओमफाय बिनि ओमफाय बिनि खानायबाय हराव आरो जेनेबा मोसौआ जेनेबा बेलासि जाबाय ओमफाय आरो मोस ओ जेब्ला उनाव फैबाय होमबाथाय आरो जोङो फुजा होयो आरो एसे जेनबा बोसो रसा गोदान गोदान होनानै फागा गोदान गोदान खाना होनानै मोसौनाव बिदिनो जोङो फुजा होयो आरो मोसौखौ जाहाथे मेथाइ मोसौ रागे
जोंखिजायबो बिदिनो खालामो नालाय जोंहा मोसौ गैजाया नालाय
औ औ औ औ औ
नेमफोराथ' एद दिनो एखेयानो
ओमफाय एदिनो जोंनाबो बैसागोनि सेथि सानखालि बिदिनो फुङावनो गिदिरखौ मानबावबाय बिनिनावहाय जों आलासि सोला आलासि जाहबाय आरो जों मालाब मालाबा। गामिफोरावनो बैसागोनि नामाव। उम बा बेनि अखानायै आरो मोसानाय मोसानाया जागायसिगोन
बिदिब्ला सेंग्रा सिख्ला बोराय ज' मोसायो? ना आलदा आलदा मोसायो?
जोंथिंथ' इदि बारा इदि सेंग्रा सिख्ला ज' ज' मोसायो सेंग्रा सिख्लाथ' जों मोसायो मोसानायालाय बिदिनो खाम सिफुं लाना मोसायो आरो जों मोसानाया ओ बोरायफोराबो जोंना एसे मोसायो ओ ज' ज बोराय एसे बोराय बुरै एस दंसै गामि ओनसोल
औ आलदा आलदा आरो माने
नोंसिंसा माजों मोसायो इदिनो बक्सजों मोसायो बक्सो मोसायो ना औ
खाम जथा सिफुं बिदि लानानै मोसायो बोराइ बेन्थ'आ ओमफ्राय आरो सोरबा स बा सानैसोआ माने गासिबो ज' जाया नालाय हार आलदा आलदा सोर खायफाया आरो बिदिनो देख बक्स लालाबायनानै मोसालाबायो
ओ ओ औ उम फाय बैसागोनि स्नि सानफोराव नोंस्रा माबायदि खालामो खानाफोर जानायफोरा
खाना जानाया बि दिनो ज' ज' मोसाबाय मोस सानायनिफ्राय सात आत दिनसो जाबाथाय अखानायो ज' खाना जालायनोसै आरो
औ औ माबायदिफोर जायो एसे हानायफोर माबायदि माबायदि मा बेदरफोर जायो
अमा दाउ बोरमा ना बिदिनो जानाय जायो
जोंहाबो अमा जायो ओमफाय जोंना आरो थालिर फस्ला बिदि भाजा एवना जायो आरो ओमफाय जोंना मेगं थाइगंबो बुथुमना जालाबायो खाथ बिहुनि गोखा गोखै मैगं
बेखौथ' दमासिन खालिनो जानाय जायो आरो
अ अ जोंना उनखैजासो जायो उम नोंसोरनिया न'आ न'आ नोंना बोजा साइडनि
न'आ आंना खिजायहैनो दायो बुंथ'ला
अ नोंथां जागोनदे उम उम
ओमफाय बैसागोआव
औ
अ र' मा बुनो गोसोआव फैयाखै
बैसागु दानि जुगनि बैसागो सोलायबायना गोदोनिस्राय जोंनिया दा उम उम गोदो जेरै मोसायो मोन रं जायोमोन दा। मानसिफोराबो बारा गामिनि मानसिफोरा बारा न'आव गामिफोर थाला नालाय सोरबा साख्रि मावनो थाङो। बहाबा थाङो। मानसिफोरा एसे इन्टारेस्टआ खम जाबाय आरो। दा आरो फैसा थाखानिबो एसे मानसिफ्रा माबानो हमबाय नालाय गोदोसो औ गोदोसो गासिबो गामियाव ज' थायोबो गा गासिबो गामियावनो ज' ज' मोसायो गासैबो सिनायलायो
औ गोदो बारा एना एनि गैयामोन ना ओंखायनो ज' ज' मोसायोमोन दा रावबो खौसेथि गैला। खौसेथि गैला बेनिखायनो आलदा आलदा जानाय जाबाय
औ औ ओमफ्राय
औ
नोंसोरनिथिं ओरैनो माबायदि माबायदि माइ गायो आबादफोर मावनायाव?
माइ गायनाया माइ गायनाया जोंना फार्स्टआव माइ गायनाया फार्स्टआव माइखौ माइलिखौ सोमग्रोना दोनो।
औ औ
दोननायनि उनाव
औ औ सोमनानै एसे खिलि अरबाथाय औ ओमफाय फोनोसै आरोना माइखो हालेवनानै ला हासा सा हाखो हालेवग्रोनानै औ ओमफाय बिदिनो साननैसो मास मोननैसो थानानै उनाव फाय माइया जुदि माबाबाथाय गोरलै जाबाथाय एसे राबाथाय मो गायनोसै फुनानै ओम
नोंसोना फैसागोआव ओमफाय माबायदि माबायदि जाथावो माबायदि माबायदि माबायसि जायो माबाफोर एक्सट्राखे माबाफोरलायो नामा जोंनिथिबो
ओहो जाया
होम बा ओमफाय र नोंसिना बैसागु गामि बेलेग बेलेग गामिफोराव मोसाना मोसाया नोंसोरना?
जोंनियाथ' गामि बेलेग बेलेगाव मोसायो।
औ ओमफाय इदिनो फैसाफोर कालेक्ट खामनायफोरा बुथुमनायफोरा माबायदि?
मो सानाया जोंना आलदा आलदा जायो अब्ला फैसाया
औ औ जयैनो खाना जायो मा नोंसोरना?
औ
औ जोंनाबो जोंना ज ज मोसायखायो नालाय सेंग्रा सिख्ला इदिनो जों ज ज खाना जायो आरो। ओमफाय जों बेलेग गामियाव मोसानो थाङो इदिनो। ओमफ्राय फैसा जोङो गामियावबो एसे लायो खाङो
औ जोङो सिख्लानिया ज' जाखायो माने अब्ला बो
औ आतसा अ जोंना बुरै बोराय बुरैफोरना एकस्ट्रा जायो खाना जानायाबो ओमफ्राय जोंना सेंग्रा सिख्लाबो एसे एकस्ट्रा जायो आरोना।
औ औ
ओमफ्राय
बैसागोनि माबाफोर बुंबावदो नोंथाङा
बारा मो थिस्लाबा आङो
औ
नोंथांमोनहा जखाय लोङो ना लोङा बैसागुआव?
लोङो लोंनायालाय बहुत
नवावनो दङना ना गुबु नाव
जों इदिनो नव बो लोङो बिदिनो ओमफ्राय उनावहाय गामियावबो मोसानो थांनायावबो लोङो एसे एसे गासिनावबो नखरसे नखराव एसे एसे एसे लोंलांबाय थायो आरो नोंसिनाव माबायदि जुमाय लोंनायफोरा?
जोंना बिदिनो खायफाया लोंनाया लोङो लोंङैया लोङा
उम उम उम माबायदि माबायदि जुमाय? फोर मोनो नोंसोरथिजा नोंसोरनिथिं?
जोंनाव माइब्रानि बिदै मोनो माथानि
जोंनाबो इदिनो औ माइब्रानि माथानि बहाबा सोरनावबा गोदै सोरनावबा गोख खै सोरनावबा सोरनावबा खाब्रां बिदिनो सोरनावबा एखदम बारे बुदजारगोसा
औ। सिख्लाफ्राबो लोङो नामा?
सिख्लाफोराबो जोंना ना जोंनावहाय सिख्लाफोराबो लोङो सोरबा सोरबा बारा लोङ गैया गासैबो लोङ माने से से लोङो आरो सोरबा सोरबा एसे एसे बारा लोंआ। नोंसिनिथिं?
जोंथिबो लोङो सिख्लाफोराबो खायफाया लोङो खायफाया लोङा।
औ औ उम ओमफाय
थ'सै ओनथां?
औ दे नोंथां।
ओ दे दानदो।